दां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय औ खोनादों नोंथां बुंलाय
ओम नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ रायज्लायजागोन दे नोंथां
ओह दा आङो जौ माने बर' समाजाव जौनि बाहायनायनि सोमोन्दै दसे सम रायज्लायनो सानदों
औ औ रायज्लायजागोन दे
जोंनि बाहाय ओह माने जोंनि बाहायनाय बर' समाजाव होननानै बुङोब्ला जों गोबां माने आथिङावनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय
औ
गिबियावनो जों लानो हायो जौखौ बर'फोरा आलासि दुमसि एबा सावरि बादालि मावनाय दांनाय समाव माने गोबां बिथिंङावनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै गाहायै ओ बर'फोरा हिन्जाव नायनो थांनाय समावहाय जौखौ बर'फोरा माने देवानि इदिनो न'खरनि ओ हौवानि न'खरनि गाहाय बिसोर माखासे थांनानै जेनबा जौखौ लानानै थांङो गिसि आरो गोरान बे मोन जरा जौखौ लानानै थांङो बर'फोरना बे मोनसे नेमा दंङो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंङो बेनि अनगायैबो जेनबा ओ जेरै दैज्लां बोथोराव बा मेसें बोथोरावानो जा बांसिन दैज्लां बोथोराव आबाद मावनानै जेब्ला मेंगा होनो सान्दुं गोसायाव मावथाबनानै जेब्ला मेंगा गावनि देहाखौ थाजिम मोनहोनो एबा मेंगा होनो नि थाखाय जों बे जौखौ बाहायो बांसिनै जौगिसिबो बाहायो मानो होनबा जौगिसिया बांसिनै देहाखौ थाजिम खालामो बेबायदिनो ओ बर'फोरा ओ फुजा फोरबो बिदिनो बैसागो बायदि रोखोमनि बिथिंङाव आरो बाहाय बावो गोदो गोदाय माने बर'फोरा जौखौहाय न'आव लोंनो एबा बेफोरबायदि माने सावरि बादालिफोराव लोंनो थाखायल' संनाय जायोमोन जौनि बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोनसै माने मोनफ्रोमबो बिथिंङावनो जों जौनि बाहायनायखौ मोनोसै आरो जेनेबा माबा मोनसे फोरबो एबा फालिथाय बेफोरबायदि गैयाब्लाबो माने गोसो जायोब्लानो आथिखालाव जौखौ माने लोंनाय जों सुबुं माहारिफोरखौ नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो जोंङो जौनि बाहायनायखौ बर' समाजाव जेरै खेराइ बा गारजा फुजा होनाय बायदिफोरावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय खेराइ बा गारजा फुजा जेब्ला फुजानि माने खामानिफोरा जोबखांङो अब्ला बयबो रायजोयैनो बेयाव रायजोयैनो ओंखारनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि माने रायजोयैनो ओंखारनानै खामानि मावनायावहाय बयबो माने न'खरा न' गंसे नख खराव जेनेबा रायजो रायजलायखानाय बा थिखानाय बायदि गंसे एबा गंनै बा बिदिनो जेनेबा रायजोआ जेसेबांखिनि थिखानाय जौखौ माने
औ
जेनेबा लाबोनांगौ होननानै बुंदों बेबायदिखौ जेनेबा लानानै थांनानै बयबो बेवहाय गारजाथिलि एबा खेराइसालिफोराव ज'यै जेनेबा फुजा जोबखांनायनि उनाव जयै लोंलायनाय बा इदिनो जानाय लोंनाय खालामनाय जों बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि उनाव
औ
जौनि बाहायनायखौ जोंङो जेरैहाय हाबा बायदिफोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो हाबा खास एबा सोरबा थैनाय एबा बावनाय बायदि फोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय हाबाफोराव जोंङो सोरनिबा हाबा जायोब्ला बे हाबायावहाय ओंखाम जानायनि सिगांनो जोङो जौखौ होग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसेया जाखांनायनिबो होनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो जेरै सोरबा मानसि थैयोब्ला बेनो बाउनाय हिसाबै बा गोथैसि बाउनाय होनो जायखौ बेवहायबो गोबां रोखोमनि जेनेबा गिसि गोरान आरो खायसे खायसे बेलाथि जौफोरखौबो बावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो खायसे खायसेया ओ बे खास खुंनाय समाव माने गोथै थैनायनि जाहोनाय रायजोफोरनि जाहो जाहोनाय लोंहोनाय समावबो खायसे खायसेया जौखौ बाहायो माने खाजिजों लोगोसे जौखौ होफायो बेबादिनो जोङो जौखौ गोबां माने बायदि रोखोमनि माने बिथिंफोराव बर' समाजाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। आरो जों आथिखालावबो बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो बर' सु समाजाव जेरै बैसागु बोथोर जों बेवहायबो गोबां रोखोम माने बिबांनि जौखौ बाहायनायखौ जोंङो मोननो हायो बांसिन बैसो बैसागो बोथोरावहाय जोङो जौ गिसि बा फिनाय माइ ब्रानि एबा माथानि खायसे खायसे सुबुंफोरा न'खरा जौखौ बोसोरसे बोसोरनै एबा बिदिनो बोसोरबा गाहाम माने फिसिनानै दोनखायो जाहाथे बैसागु गुआवहाय लोंहैनो होननानै बिदिनो आरो खायसे बेबायदिनो बैसागुआवहाय जौ गिसिखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जौ गिसि लोंनाय खौ माने जौ गिसि खौ लोङोब्ला जोङो बांसिनै माने थाजिम मोनो बा गोजोन मोनो होननानै जोङो आरो मिथिगौ आरो जौ गिसिनि माने जिबायदि बिनि निसा नांनाय बेखौ जोङो बांसिनै माने लासैयै जानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो जोङो बायदि रोखोमनि बिथिं फोरावबो बाहायबावो जेरैहाय बेबायदिनो जेनेबा सोरनिबा माबा मोनसे फिसा जेनेबा पार्टि बा बिदिनो माबा मोनसे खुंनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदि माने जानायफ्रावबो जोङो माने इदि जौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो इदिनो न'खरनि आलासिफोर फैनाय बायदिफोरावबो जों जौ बाहायनायखौ मोनो। मोननो हायो माने बर' समाजाव जौवा ओरैबायदि माने बिफाव लादों जे जौ नोङाबानो जोङो मोनफ्रोम खामानिखौनो मावजाया होननाय बायदि जोङो बुंनो हायो आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ जों बर' समाजाव गोबां बाहायबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो आथिखालावबो बाहायनायखौ जों मोननो हायो। नाथाय गोदोनि आरो आथिखालनि बेलायाव एसे फारागथिखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गोदो जेरैबायदि जौखौ न'आवनो मावनाय बा बर' आयजोआनो मावनाय जौखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालावहाय बेलाथि जौफोरखौबो बाहायनायखौ मोनसै दा नोंथाङा जौ बाहायनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ औ बुंजागोन नोंथां नोंथाङानो जौनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होलांखाबाय जेरैबायदि हाबा सारादुयाव बाहायनाय बिदिनो मानसि थैनायाव बाहायनाय आरो आलासि सिबिनाय बेफोरनि सोमोन्दै आं बेफोरनि अनगायै मानेखे जौआ सुबुं माहारिनि मोजां गाज्रि माबोरै गोहोम खोख्लैदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि एसे फोरमायनानै होनोसै। जौआ मोजां बि थिं होनना बुंब्ला गोबां मोजां बिथिंबो खोख्लैदों जेरैबायदि जौखौ जौखौ माखासे जोंनि मानेखे गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय रांखान्थि बिथिंखौ एसेबाबो हेफाजाब होनो थाखाय बर' आइजोफोरा जौ फाननानैबो गावनि न'खरखौ सोंथानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिनि बिथिङा गाज्रि बिथिं होनना बुङोब्ला खायसे खायसे सुबुंफोरा जौ लोंनानै न'खरखौ बिदिनो दुम दाखाल खालामनाय न'खरनि फारसे जेबो ताल लायै गासिबोनि सानफ्रोमबोनि सायाव गोग्लैसोनानै थाबाय थानाय बैफोरो मानेखे माखासे गाज्रि बिथिंखौ खोख्लैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिनि अनगायै जौआ मानेखे ओरैबायदि मोनसे बुस्थु माने बे गोदोनिफ्रायनो जोंनि दोरोङारि गियानजों बियो मोनसे मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै बुथुमनानै लानाय एबा संनानै बेखौ जों न' न'आवनो गावनो बाहायनाय आरो बैनि बाहायनायावबो गोबां दोरोङारि गियानफोर हाबनानै थायो जेरैबायदि जौनि गेजेरजोंनो माखासे जों बेमारफोरबो हामनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि खिनाय जायोब्ला जेरै सेरेबनि फुलि बेखौ लोंबा हामोनो आरो बिनि अनगायै जेरै उदै दुबाय थाब्ला से सेरेब लोंबा हामो बेफोरबायदि होननानै फोथायनायबो नुनो मोननाय जादों। आरो बिनि अनगायै जोङो जौखौ आथिखालाव एसेबाबो जोङो खम बिबाङै मानेखे सुबुंफोरखौ एसे बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो मानेखे माखासे जोंनि फोरबोफोराव गोदो मानेखे फोरबोफोरावबो बावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बबेबा बबेबा फोरबोफोराव एसेबां बेबायदि जौ बायदि होनानै बावनायखौ नुनो मोननाय जाला एसेबा एफा एनैबाबो जोंनि बाहायनाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जों जोंनि ओनसोलाव आरो आरो बिनि अनगायै जोङो नोंथाङानो जेरैबायदि मोजाङै बुंलांखादों सुबुं सोरबा जोंनि न'खराव जौ लोंग्रा सुबुं थैयोब्ला बे सुबुङा जौखौ मोजां मोनोब्ला बिनि थाखाय बावनाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आथिखालबो आथिखाल समसिमबो जों बे खौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायै जों जोंनि माखासे गाज्रि गोहोम बुङोब्ला आथिखालाव मानेखे उन्दै उन्दै गथ'फोराबो जौनि फारसे एसेबाबो मानेके गोग्लैसोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेफोर बेफोरो बांसिनै बिमा बिफानि थाखाय जादों बिमा बिफाया बारा दिथा होयै ताल लायै बे फोरनि थाखाय आरो जौखौ जोङो बुंनो थांब्ला जेरैबादि मिथिंगानि फ्राय मोननाय बिफां लाइफां जेरै एमाव बिलाइ आरो जेरै सिनि बिलाइ आरो बिनि अनगायै जोङो आनारस बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइ बेफोरनिफ्राय जोङो माइरं एंखुरखौ एमाव देनानै आरो इंखुरखौनो जौ संनायखौ जोंनियाव नुनो मोन्नाय जायो आरो जौखौ नों खादों मोननै रोखोमै जेरैबायदि गोरान आरो गिसि आरो बेनि अनगायै माइब्रानि जुमाय बेफोरखौ बांसिनै जोङो बैसागुफोराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बिथाङानो जेरैबायदि गुवारै बुंलांखादो जेरै जों आलासि सिबिनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो जुमायजोंसो सिबियोमोन बेफोरनो आथिखालावबो जोङो जोंनि खुरमा बाय बाहागि फैब्ला बेखौ मानेके जौ लोंग्रा सुबुंबा बेखौ गिबियावनो जों बेखौ आथिं आखाइ सुनो होगोरोनानै जों बेखौ जिरायहोनानै बेखौ जुमाय गेलाससे होफैनानै बिनि थाजिम ज थाजिम जाहोनो थाखाय थाखाय गि- होफैनाय जायोमोन आरो बिनि अनगायै जोङो जेरैबायदि हाबा सारुदु बे फोरफोरखौबो जों जुमायजोंसो बांसिनै मानेखे सिगाङावनो होग्रोनानैसो बिनि उनावसो ओंखाम होनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरो मोनसे बर' हारिनाव मोनसे गुवार गोहोम खोख्लैनाय होननानै बुंनो हायो बेफोरो आथिखालावबो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैबायदि बिनि अनगायैबो जों जेरैबायदि बेलाथि जौ बेफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोन्दों थारैनो बेफोरो जोंनि ओनसोलफोरावबो एफा एनैबाबो गुबुननि जौफोराबो गोहोम खोख्लैसिनदों होननानै बुंनो हायो। आरो बेनि अनगायै जों जौखौ आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमैबो जों नुनो मोननाय जायो। आरो बेफोरखौ जोङो जेरैबायदि जों माइब्रानि बिदैखौ जों आथिखालाव बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। आरो बियो एसेब्लाबो जुमाया एसेबाबो जोंनि बर' हारिनि जिौआबो एसे गोजौ थाखोआव थांबाय होननानै जों बुंनो हायो जेरैबायदि गुबुन मानेखे मैगं मैगंफोराबो जेरै मथिगाला फोर्रा जि आइटेक मोनबाय बेबायदिनो जुमायाबो मोनसे जि आइ टेक मोनगोन। बियो मानेखे जोंनि आसायाव थायो आरो आरो बिनि अनगायै जोङो जुमाय खौ बेबायदिनो जोङो मोजाङावबो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो गाज्रियावबो गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेहनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ